मा खालामदों?
दङ नोंथां ओरैनो जिरायनानै नोंथाङा मा खालामदों?
दङो ओरैनो जिरायना।
अ।
दे बिदिब्ला जोङो जाग्रानि सोमोन्दै सावरायदोनि।
अ जागोन नोंथां।
अनला ओंख्रिखौनो लानानै बुंनोसै।
अ जागोन दे नोंथां नोंथाङा अनला ओंख्रिनि बागै मा मिथिगौ एसे बुंनो हागोन ना।
औ हागोन। अनला ओंख्रिया माइरंजों बानाय। जानाय। बेयो जोबोर टेस्ट। बिनि। बेखौ जोङो बयबो जानो मोजां मोनो। आरो अनलाजों बेदरजों जायोब्ला बांसिन गो-गोथ थावसिन जायो।
नंगौ नोंथां बेखौ जों गासैबो जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो अनला ओंख्रिखौ जोङो माइरंदोनो बानायजानाय बेखौ माइरंखौ जोङो। ओ गिबियावनो। गुन्दै खालामना लानानै। जोङो अ। दैयाव गुदुं दैयाव होनानै जोङो बानायो आरो बेवहाय। खारदैखौबो बाहायनाय जायो। आरो जोङो। दाउ न'नि दाउखौ एवफ्रानानै होयोबा जोबोद गाहामसिन जायो नोंथाङा मिथिगौना?
औ अनलानि ओंख्रिखौ जों गोदोनि फ्रायनो जाबो बाय थादों आरो दिनैसिमहालागि जाबाय दङ' अनला ओंख्रिखौ बर'नि हाबायाव होनाय जायो
नंगौ नोंथां आरो लोगोसे नो जोङो गोबां ओ जाग्राफोर जान-जायो ओ जेरैबा जोङो लाइ लाफाखौबो जायो लाइ लाफाखौ मादि बानायनानै जायो नोंथाङा बुंनो हागौना?
औ
दे बिदिब्ला फंनैसो ओ बुंना फोरमायलाय
जों लाइ लाफाखो जोङो अनला ओंख्रिदों जाब्लाबो जोबोद गोथाव जायो मानो होनोब्ला बेयो ताजा ताजा मैगं लाया बेजों जोङो अनला ओंख्रिखौ जाबा आरोबाव थावसिनाय अनला ओंख्रिया
नंगौ नोंथां
जों बयबो अनला ओंख्रिखौ जानानै मोज जां मोनो
नंगौ नोंथां जानानै जोबोद मोजां मोनो। आरो अन-अनलाजों जोङो होबाथाय अनला ओंख्रियाव होबाथाय जोबोद गो थाव जायो आरो लोगोसे जोङो उम आरो बेलेग गुबुन ओ जाग्राफोरबो ओ जायो जोङो
औ थारैनो
नोंथांमोननिखिं ओरैनो माबायदि जाग्रा मुवाफोर जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
थारैनो जोङो बोथोराव मोननायखौ जों बय खौबो जायो जेरै जोङो जिंखा बायदिसिना जों जायो।
ओ जिंखाखौ जोंङो आ सरासनस्रायै बिफांनिफ्राय खानानै जोंङो लाना फाययो। आरो जोंङो हाथाय हाथाय बाजारफोरावबो बायनानै मोनो। आरो बेखौ न'आव लाना फैनानै जोंङो बिगुरखो जिरनानै आलु आरो माब्लाबा नाजों जों बानायनानै जायो जोबोद गोथाव जायो। नोंथांमोननिखिबो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेदि जायोना
औ जायो नंगौ जोंङो बेनि अनगा जों गोबां रो खोमनि जों जानो हाबावो जेरै जोंङो स सबाइ ओंख्रि होनोब्ला जों दाउ बेदरजों जानो हायो जों दाउ बेदरजों सबायखौ जाबा ओरैबायदि गोथाव माने बिनि टेस्टखौनो बुंनो नांङा आरो जाबाबो जाबाय था थावथाव नोंथांङाबो माब्लाफोर जाबाय नामा सबायजों? दावजों
नोंगौ नोंथां जाबाय आंङो बेखौ जानानै जोबोद गोथाव मोनदोंमोन।
थारैनो।
नोंथांनो आरो अमा बेदरखौ मिथिगौ ना नोंथांङा।
औ मिथिगौ।
अमा बेदरखौ जोंङो जानानै जोबोद गोथाव मोनो। बेनि। बेखौ जोंङो मादि बानायो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
थारैनो जोंङो अमाखौ जोंङो। सारायाव एवनानै जोंङो बियाव गोबां रोखोमनि जोंङो मैगं होनो हायो जेरै आलु पटल बायदिसिना। जों अनला ओंख्रिखौबो जोंङो बेजोंनो सं अमाजों संनो हायो जोंङो अनला ओंख्रिखौबो जोंङो अमाजों संबा जोबोर गोथाव जायो। मानो होनोब्ला अमा बेदरा अनला जों संबा मिलौ हाबलायो।
नोंगौ नोंथां आरो अमा बेदरखौ जोंङो नारजिजोंबो जायो। बेजोंबो। नारजिया नारजि ओंख्रिया जोंनिया गोखा जायो। आरो बेखौ जानानै जोबोद गोथाव मोनो।
थारैनो।
नोंसोरनि ओनसोलावबो नारजि ओंख्रि जायो ना।
थारैनो।
नंगौ नोंथां आरो जोङो गोबां बिदिनो जाग्रा मुवाफोरखौ जोङो बानायनानै जायो। आरो नों थांनि ओनसोलाव। मोननाय बेबायादि जाग्रा मुवा। फोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना।
थारैनो जोंनियाव बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं मोनो जेरै दैज्लां दिनाव काख्रेल पटल जिंखा कुन्द्रि बायदिसिना लेस्रा जों बेफोरखौ मोननाय जायो। आरो बैफोर मैगंखौनो जोङो जोबोद टेस्ट खालामनानै जायो। जोबोर गोथाव गोथाव मैगं।
बिदिनो जोङो जानाय ओंख्रिफोरा जोबोद गोथाव जामोरो नङा होनबा नों।
थारैनो। नंगौ।
नों। नोंथाङा लाइ लाफाजों अमा बेदरजों माब्लाबा जाफेरबायनाा नोंथां।
थारैनो जाफे फफेरबाय जोबोद गोथाव अमानि टेस्टजों आरो लाइ लाफानिदों जोबोर गोथाव जायो जानो।
नंगौ नोंथां बेयो गोथां मैगंजों गोथाव जायो।
थारैनो। नोंथांनि ओनसोलाव मा मा मैगं जायो बुंदो। एसे
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव दा जोङो बोथोरदो लोगोसे मोननाय जोगोनार
लाव जिंखिया आरो लोगोसेनो आ दुब दुब्लि बारिनिफ्राय दुब्लि बारिफोराव मोननाय ना खांख्राइ बायदिसिनाखौ दा ओ संनानै जायो। नोंथांनि ओनसोल नोंथांनि ओनसोलावबो जायोना बिदि।
थारैनो जायो जोंनि ओनसोलावबो बायदि रोखोमनि नाफोर मोननाय जायो दैमा दैसाफोराव जों बेनिफ्रायनो जानो थाखाय जोङो लाबोनाय जा
नोंथांनि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि ना मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
जोंनि ओनसोलाव बिदिनो मागुर सिंगि आरो मावा बेफोरबायदिखौ मोननाय जायो। आरो बेफोरजों जोङो मैगं लगायनानै जाबा जोबोद गोथाव जायो।
नोंथांनि ओनसोलाव सें ना गोरि ना मोनोना?
थारैनो मोनो। आरो जों बेफोरखौ मैगं थाइगं होननानै जायो जोबोद गोथाव जायो। जाबाबो जाबाय थानो लुगैयो।
नंगौ नोंथां बेफोर जोबोद जानो गोथाव।
थारैनो।
आरो नोंथाङा मिथिगौना जोङो ना सिंगिना मागुर नाखौ जोङो गोखा गोखा दो जानोबो जोबोद गोथाव जायो नारजिदो जानोबो जोबोद गोथाव जायो।
जोङो ना बेदरनि गाबो जोङो मैगं थाइगंजोंनो जों गोबां मोजां मोजां ओंख्रि संना जानो हायो गोथाव गोथावनो।
नोंगौ नोंथां। आरो जोङो बेफोरखौ जानानैनो जोंनि जोंनि ओ सामफ्रोमबोनि जिउआव ओ गोहो बोलो मोननो हायो। नङा होमबा नोंथां?
थारैनो। जोङो दुब्लि फोथारनिफ्राय जों हाग्रा बंग्रानि जों बायदिसिना मैगं लाबनानै जों खांथिंनानै जानो हायो
नोंथांनि ओनसोलाव थास' बिबार दङ ना?
थारैनो दङ
नोंथांनि ओनसोलाव मा मा मैगं एसे फोरमायना हो
जोंनि ओनसोलाव थास' बिबार मोनो लोगोसेनो
बिदिब्ला दिनै बेखिनियावनो फोजोबनो
नंगौ नोंथां। आरो उनाव लोगो मोनगोन नोंथां
थारैनो
साबायखर नोंथां